औ खो
खोनाबायना आङो बैसागुनि सायाव मोनसे टपिक लानानै फैदों बैसागुनि सायाव थपिक बेखौ सावरायनि
औ ओम ओम
जेरै जोङो बैसागुआव मानसिनि बैसागु मोसौनि बैसागु सैमानि अमानि दाउनि हांसोनि गासैनिबो बैसागु जायो जोंनियाव मोसौनिखौ खुंनाय जायो जोङो फार्स्ट देयाव ओहोम मोसौनि बै बैसागुआव जोङो बाहायनायफोरा जेनेबा लाव फान्थाव हालदै थाइखा मोसौनो जाहोनो माला गानहोनो थाखाय बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो जेनेबा बे बैसागु खालि बे लाव फान्थाव हालदै थाइखाफोरखौ जोङो मोसौनो हो खालि बेखौ जों मानसिया जानो मोना जों बेखौ जाया ओमफ्राय मोसौनि थाखाय मोसौ खौ बुनानै लांनो थाखाय खाथ्रि बिबार मोख्ना बिबार दिग्लिथि लावथि रायदों बिलाइ बेखौ लानानै जोङो मोसौखौ बुज्रावनानै ओ दुब्लि फोथाराव खानो लाङो ओहोम ओ जेनेबा मोसौखौ बिदिनो हा सारायनि हांगारखौ थावजों लगायनानै फोथा फुननानै होयो। लाव देन्थाजों फोथा गिदिर गिदिर मोदोम गंसे फुननानै होनानै जोङो जेनेबा ओ लांसिगोन आरो मोसौनि बैसागुआ
औ
औ जोङो सौरायबो एवनानै जाहोयो मोसौनो
औ
बैसागुआव जोङो बे मोसौनि बैसागुखौ फालिखांनानै अखानायै मानसिनि बैसागु जासिगोन जेनेबा मानसिया बो ओ जेनेबा जों बैसागुआव हाययो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरि गासैबो रंजायो। बैसागु समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सिख्लानि ओ रंजानाय बाजानाय ओ गोसो गोरबो फोरा माने दुंहाव जायो आरो दाउ खौऔ गाबो मान्दार बिब बारफोर बारो गोसो गोरबो माने गोसोफ्रा उरां फारां जायो आरोना बै बैसागु टाइमफ्राव बैसागु ओ
दा बिदिब्ला होमबा आं बुंनोसै नामा
अ औ दे बुं
औ दा जोंथिंबो नोंथाङानो जेरै गासिखौबो माने बुंलांजोबखाबाय मा मा खालामो दा जोंथिंबो ओं जोंनि थिंनिफ्रायबो जेनेबा माबायदि जायो आं बेखौ एसे फोरमायनो सानदों आरो
औ दे फोरमाय
गासिनिबो बयनिबो माने जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बैसागु होनोब्लानो जों ब गासैनिबो गोसोआव गोजोननाय माने गोदान बोथ थोर गोदान मिजिं माने बिदि फैयो आरो जोंनि गोसोआव माने बैसागु होनोब्ला जोङो गासिबो रंजाखांनाय फैयो जोंनि गोसोआव आरो जेरै बिफां-लाइ फांफोरावबो गोललै गोललै बिलाइ खिलियो औ। ओ दाउसिन दाउलायाबो माने मोजाङै गाबनो गा-गाबफैयो आरो माने बोथ बोथोर गोदाननि बैसागुआव जेब्ला जों बैसागु होनो ब्ला गिबियावनो जोङो माने बो मोसौनि बैसागु जागोरो बिनि उनावसो मानसिनि बैसागु जायो आरो। दा जेनेबा जोङो मोसौनि बैस सागु होनोब्ला जोङो गिबियावनो मोसौखौ माने थुखैग्रोनाय जायो आरो। आरो बे नि जेनेबा गोदो गोदायनि नेम बायदियै जेब्ला दाथ' बारा नुनो थांला आरो गोदो गोदाय माने जों एसे नुबोनाय जाहैदों आरो बेयो माने गय दंफाङावहाय मा होनो जिगाबजों खाना होनाय
जिगाब जिगाब गोरान खानानै होनाय गोबोरखिजों लिरोमोन न'।
औ। माने बे गययावहायो मोजाङै फिथाइ होनो नि इदि जाहैदों आरो। दानि दिनावथ' बांद्राय नु औ नुनो मोनो
दानि दिनाव बेफोरखौ बानायला।
औ आरो नुयोबाबो जेनेबा औ खायसे खायसे या बानायसै आरो खायसे खायसे होनबाबो बुहुत खम जालांबाय आ रो। आरो जेनेबा औ गोदोनि दिनाव माने फुङावनो माने सान ओंखारनि सिगांनो सिगां सिगांनो माने एसे दुगैनाय जायोमोन। आरो दानि दिनावथ' जों औ नुनो मोनो। ला बिनि उनाव जेनेबा औ फुुङावहाय जेब ब्ला मोसौ खानो टाइम जायो अब्ला बे मोसौखौ माने थुखैनाय जायो आरो। गोदोनि दिनावथ' जेनेबा धुप फुख्रि एबा दैमा-दैसायाव लां नानै थुखैयोमोन। आरो दानि दिनावथ' बिदि जेनेबा दैमा -दैस्लायाबो माने गोमालांनो हमबाय। आरो फुख्रिबाबो बहुत खम जा बाय। बेखायनो दायो जेनेबा न'आवनो बाल्थिङाव दै एबा मेसिननि दैजों माने थुखैनाय जायो आर
मटर एरिजों।
औ जेब्ला थुखैखाङो अ ब्ला जोङो जेनेबा बिनि थाखाय जोङो मा-माला बानायनाय जायो माने गोदोनि नेम बायदियैनो जों माने एखौ फालिबोनाय नुनो मोननाय जादों आरो आरो दानि दिनावबो जोङो माने माला बानायनाय जायो आरो माला बा नायनायनि माला बानायनो उम थाखायबो जों माने औवा गोरलै माने देमनाय बेखौ माने सैना ला नाय जायो आरो माला थुनो थाखाय औ। बेखौहायो बे माला बानायनायावबो जोङो गोबां माने लानाय जायो जेरै हाल्दै फान्थाव आरो थायका। आरो इदि लाव बिदि लानाय जायो आरो जेब्ला बे मालाखौ सुखाङो अब्ला बेयाव मोसौनो मोसौआ जेनेबा माबैसे दं बेवहाय गानहोनाय जायो आरो न'नि फारसेबो जेबा गलि एबा बाख्रियावबो जोङो दोननाय जायो आरो माने गोदोनि नेम बायद। दियै आरो बेवहाय बेयाव दोनखांनानै जेब्ला मोसौनावबो बे समावनो जेब्ला हांगार माबा माने दोबसि एबा सारायनि हांगार हांगारखौ होख'नानै लानाय जायो बेखौहाय माने थालिर बिलाइयाव माने दोननानै थाव गोथावजों लगायनानै बेखौहाय औ थालिर गांखं एबा आरिजों बेखौ फुननाय जायो आरो औ बेखौ फुनै फुनै बे समायना खालामनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैखांनानै जेब्ला बेखौहाय माने बेयाव थानाय एसे लाव एबा माखासे बेखौहाय मोसौखौ खुबैनो थाखाय जों जेब्ला मोसौखौ खुबैनाय जायो जेब्ला बे मोसौखौ खुबैयो जेब्ला जोङो बेखौहाय मोजाङै माने बोसोर बोसोर एरबाय था थों होननानै बेहाय खुबोनाय जायो आरो औ
नानै बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा
औ दा जेब्ला जोङो मोसौखौ खुबैखाङो अब्ला ब्ला जोङो मोसौ माने जाबस्रिं होनाय बेखौ माने बिलाइ आरो गोबां माने मा होनो मोखोना बिलाइ आरिजों बुना हरनाय जायो आरो जो मोसौखौ थुखैखांनानै औ बे समावनो होनब्ला जों मोसौ गोदान दिरुं गोदान गोबां बिदिनो खायसे होनाय जायो आरो दानि दिनावथ' होनाय जाया आरो जेनेबा बेनि दिनाव जे मोसौ थु बिनि थांबाय बिनि अ खानायैजों जेनेबा जोङो मानसिनि बैसागु जाबाय मानसिनि बैसागु जायो अब्ला जोङो बयखौबो माने गेदेर उन्दै सनमान नालायलायो जेब्ला
नखरनि लोगोफोर बेफोरखौ सनमान लालायो खुलुम
औ औ उन्दैया गेदेरबो सनमान लायो औ बेखायनो जों माने बैसागु बेखौ माने मानिनाय जाया आरो माने बयनिबो न'खराव मानाय जाया आरो जेनेबा जोङो बेखौ माने गोदोनि बायदियैनो सोलिनाय जायो आरो बिनि अ खानायैसो जोङो माने ओंखारलायनाय जायो सेंग्रा सि क्लाब बोराय बुरै
गामियाव ज ज ओंखारलायनाय जायो ओद दानि बैसागुआ माने गामिनि सेंग्रा सिख्ला ओंखारनाया ओ बोराय बुरै ओंखारनाय जेनेबा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै ओंखारनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ बेफोर गैला दानि दिनाव जोङो जेनेबा इदिनो दामनानै मोसानाय ओ जेनेबा मेथाइ दामनानै मोसानाय द डिजजे बेफोरखौ लानानैसो मोसानाय जायो दानिया बिदि खाम ओम खाम सिफुं गरखा बेफोरखौ बाहायनाय जाला बेफोरखौ बाहायला गैला गोमालांबाय दानि मानसिफ्रा बांसिनानो बेफोर सिनाय मोनला जोंबो माखासे आगजुफोरखौ नायनो मोना बेफोरो जेनेबा खामखौ सिनायनो मोनो सेरज ओ जथा सेरजा बेफोरखौ सिनायनो मोनो आरोना बेफोरखौ बाहायनायाव नोंसिनिथिं माबायदि बिदि बाहायो जोंनिथिं दा बेफोर बाहायनाया जोब्बाय आरोना गैला
औ नुला मोनबाय माने थबाबो गामियावल नुनो मोनसै आरो
खायफा खायफा गामियावल बाहायसयै बेफोरखौ
ज देगजोंसो माने माने कारेन्टनि माने देग लानानै बेखौहायो दामनानै मोसानाय जायो आरो जोंथिबो
औ बयनिबो नखराव कारेन्ट थाबासो
औ बेखौहाय दामनाय जायो आरो दा जों बिदिनो बे बैसागु बोथोरखौ बिदिनो रंजा बाजायै बारहोहरनाय जायो आरो दा नोंथांनिसिम बेफोरखौ सावरायनानै
औ बहुद गोजोनबाय।
फोजोबनाय जासिगोन आरोना औ दे